हेल' नोंथां
औ
अ नोंथांनिसिम बे समावहाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथांनिसि
ओ दा दा बे समावहाय आङो नोंथांजों जेनाखि आथिखालाव जानाय जे जोङो नुनो मोनगासिनो जे जोंनि आबहावाया लासै बा जोबोद गोख्रैयै गोबां बिथिङाव गाज्रि जालांनो हमगासिनो दा बैफोरबायदि गुबुंले जानायनि सोमोन्दै बा आबहावानि सोमोन्दै नोंथाङा मा मिथियो फोरमायनानै होदो नोंथां
क जागोन दे। आबहावा गारजि जानाय होननाय लोगो लोगो जोङो माने सोरनि थाखाय जायो होनना बुङोब्ला सुबुं माहारियानो गुबै दायनिगिरि होननानै बुंनांगोन आरो। जों सुबुं माहारिनि थाखायनो आबहावायाहाय गारजि जाबोनो हमदों जों ओ जेरै मुलुगा दावखोनाय लो लोगो गोब बां मुवा बुस्थु एबा ओ गोबां मा होनदों बेरोंदामिन एबा दारिमिनफोर खुलिबाय जेरै इन्डास्ट्रिफोर खुलिबाय बेफोरबायदि खुलिनायनि गेजेरजोंबो आबहावायाहाय ओ गुबुंले जायो गोबाङैनो गुबुंले जायो। बेफो बिनि उखुन्दै ओंखारनायजों बारा गुबुंले जानानै ओ आरो ओ बिनि मैलाफोरखौ जेरै दैयावहाय फोसाव ओ फोजाव हरो बेफोरजोंबो जोंनि बे दैजों जों लोङोब्ला बे दैखौ लोङोब्ला एबा बे दैजों जों दुगैयोब्ला जोंनि बिगुरनि बेमार जायो एबा लोङोब्ला जोंनि देहाया ओ गारज्रि जायो बेफोरनिफ्राय गोबां जोंहा ओ गाज्रि थासारि सोमजिदों आरो आबहावाखौ गुबुंले खालामनायावहाय ओम बिफाव लादों इन्डास्ट्रिफ्राबो एबा दारिमिनफोराबो। जेरै गारि मथर दिहुननाय गारि मथरा गोबां जानो हमदों सुबुं गिबि बुंनो थाङोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायानो जायो आरो ना। सुबुं अनजिमाया जोंना बांबोनाय लोग गो लोगो जोंनो जायगानिबो आंखाल जादों जायगा गिबियावनो जोङो जायगा नांगौ जायो थानो थाखाय जायगा अबा बे जायाखौ जोङो नांगौ जायोब्ला जोंनो बिफां ला फांखौ जों दानफायनांगौ जायो जाय जायगो याहाय ओ जाय जायगायाव जों थानो नांगौ बे जायगाखौ दिहुनो थाखाय जोंनो बिफां लाइफां एबा हाग्राफोरखौ जोङो फोजोबस्राङो। बे फोजोबस्रांनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां खहा जायो मानो होमबा जोंनि आबहावाखौ मोजाङै लाखिनायनि ओ मोनसे राहा होनबा जोंहा बिफां लाइफाङानो जोंनो ओ मोजां राहा होयो। दा बे बिफां लाइफांखौ दामफायनानै जे सुबुङा न' ओ गावनि थाग्रा जायगा बानायनानै लायो। अब्ला जोंनि आबहावाया बेयावनो गारजि जाबोखायो आरो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो ओ जानाय आदारनिफ्राय लानानै गासिबो बिथिंनिफ्राय जोंहा गोबां नांगौ जायो अब्ला बेयावहाय ओ नांगौ जानायनि थाखाय आंखालनि थाखायनो गोबां आ हौवायाहाय जोंहा गाज्रि जायो जेरै जाग्रा आदारनिबो गोनांथि जानायावनो जोङो बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ गोबां नांगौ जायो माने ओ दिहुननांगौ आ गोबां जानायनि जाहोनावनो जोङो गाज्रि बुस्थुखौबो गोबां इउस खालामनांगौ जायो बा बाहाय नांगौ जायो। आ जेरैहाय गारि मथराबो गोबां बांबाय बेफोरनि गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफ्राबो जोंनि बार्क खौ गुबुंले खालामो आरो बे ओ बारनि ओ बारखौ गुबुंले खालामो आरो बे बारजों लोगो नांनानै जेब्ला अ आ अखा बिबाङा जोंनाव खम जायो बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो अब्ला बे बिफां लाइफां ओ खमनि थाखायनो अखा बिबाङाबो खम जायोब्ला जेब्ला अ अखा हायोब्लाबो बे अखाया मोजां बिबांनि अखा हाया एबा मोजां अखा हाया। बे अखाजों जोंनि देहाया गारजिसो जानाय बेबाय दि जायो बार गुबुंले जानायनि थाखायनो। हा बेजों लोगोसे जोङो ओ‌ बुङो थाङोब्ला एबा आबहावा गारजि जानायनि सोमोन्दै बुङो थाङोबा जोंहा ओ बा सुबुं माहारिनावनो दंखायो जिहेथु नाथाय गुबुन फारसेथिं मोजांबो जादों होननानै बुंनांगोन गुबुन फारसेथि गारजिबो जादों होननानै बुंनो हायो आरो। जेरै जेरै आबहावायाहाय आबहावाखौ गुबुंले जायो दारिमिन खुलियोब्ला होननानै जोङो बुङो नाथाय आबहाव बे दारिमिन खुलिनायनि गेजेरजों जों सु बुं माहारिया जे थांना थांनायनि मोनसे राहा हिसाबै लानो हायो एबा बेयाव मावनानै जि सुबुङा गावनि जिउ खौ दानो हायो एसेबाबो बेजे थाखाय मोजांबो जायो नाथाय फारसेथिं जोंनि आबहावायाबो गुबुंले जायो अब्ला जोङो इन्डास्ट्रिखौबो ओ ओ इगनर खालाम जासे एबा जान गाराव दोनालासे जोङो अब्ला आफाखौहाय बिनि अनगायै माबोरैहाय रैखा खालामनो हागोन बेखौ नायनाया मोजांसिन होननानै आं सानो आरो जेरैहाय बिफां लाइफां गायोब्ला जोंनि आबहावाया मोजां जायो बेनिखायनो बिफां फांसे दामफायो बा बिनिबो ओ फांसेखौनो बारा गायनानै जुदि जोङो ओ जोथोन लायोब्ला एबा बिफां लाइफांखौ जोङो जेरावबो गायनानै दोनो अब्ला जोंनिया हयथ' आबहावाया एसेबाबो मोजाङै सोदांजागोन होननानै आं सानो आरो जेरैहाय आ जानला मोनला जायगायाव दाखोर गारनाय बेफोरबायदि हुदाफोरखौबो जोङो सोलोंनांगौ होननानै आं सानो आरो जेरैहाय ओ जोंनो बे मोनसे माबाखौहाय सोलोंथाइ हिसाबै मोनसे होनांगौ जायो बेखौहाय जे ओ आबहावायाखौ माबोरै रैखाथि लानांगौ रैखाथियाव दोननांगौ एबा ओ जोंनि आबहावाखौ माबोरै साखोन सिखोन लाखियोबा जोङो मोजां जागोन जोंनि देहाया मोजां जागोन एबा आबहावायानो मोजां जागोन बे खौ जोङो मोनसे सोलोंथाइनि माबा हिसाबै लानांगौ आरो दङ लेसन आयदा महरै थिसन जानाय खिन्थु बे फिसा फिसा महरैसो दङ आरो दा बुंनो थाङोब्ला गुबुन हादरफोरफोरखौ नाय जापान बायदि हादराहाय मोनसे ओ जौगा हादर आरो बियो ओ मानदों साखोन सिखोननि थाखाय मुंदांखा नङा होमबा बिसिनियाव फाय जेनेबा ओ गिबि क्लास थाखोखौहाय से ओ केजि अवान एल के जि बेबायदि थाखोखौ माने बिसिना डिसिप्लिनखौ फोरोङो होननानै जों खोनानो मोनो आरो जेनेबा बिसि ओ माबाया आयदाया गिबियावनो ओ दिडिसिप्लिनखौसो रोंग्रोनांगौ बनो आरो उन्दैफ्रा बिनि उनावसो ओ गुबुन गुबुन माबायाव थाङो नाथाय जोंनिया बेबायदि नङा बेनिखायनो आं सानो जोंनि ओ सुबुं माहारि सोलायोब्लासो आबहावायाबो सोलायगोन नालाय बेनिखायनो सुबुं माहारिखौ सोलायहोनो थाखाय उन्दैनिफ्रायनो ओ बेखौहाय फोरोंनांगौ होननानै आं सानो आरो जेनेबा मोनसे आयदा थास महरै थिसननांगौ सोलोंथाइफोरावबो आरो न'खर न'खर थांनानै गामि गामि थांनानै बेबायदिनो ओ बिबुंथि हैनांगौ जे आबहावा माबोरै रैखाथि खालामांगौ बेबायदि मोन मोन मोनसे माबा दानांगौ होननानै आं सानो आरो आबहावाखौ मोजां लाखिनो थाखाय दा ओ बिनिनो सोमोन्दै नोंथाङा
अ नोंथां ओ नोंथाङा जेनाखि आबावा गुबुंले जानाय बेनि सोमोन्दै बिराद मोजाङैनो फोरमायनानै होलांबाय दा आंबो बे समावहाय जेनाखि आबहावा गुबुंले जानाय आरो बेफोरखौ माबोरै होबथानो हायो आङो बेनि सायावहाय फंनैसो खोथा बुंनो आवगायदों आरो दा होमबा आङो बुंनो नोसै दा जोंना हाय जेनाखि आबहावा आबहावा होननानै बुङोब्ला जे जोंनि गासै सोरगिदिं बिथिङाव नुनो मोननाय बिफां ओ बिफां बिला मानसि दुमसि जिब जुनार जोङो गासैखौबो लाफानानै जोङो मोनसे आबहावा होननानै बुंनाय जायो दा नैबे आबहावाया जेनाखि नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जे बियो गुबैयै मानसि नि मावनाय हाबानि गेजेरजोंनो ओ बियो गासै गुबुंले जानो थांगासिनो मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव सुबुं अनजिमाया गोबां बांनायनि जाहोनाव मानसिनि थाग्रा खुलि न' बां एबा मानसिनि गोनांथिया ओ बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ आरो मानसिनि गारि मथर बाहायनाय ओ बा बायदि मुवा बेसाद ओ बांद्राय बाहायनायनि जावनावनो बैफोर आबहावाया आथिखालावहाय दिदोमथि गैयै जागासिनो दङ ओ जोङो ओ गुबैयै आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोबा ओ दै गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनाय ओ हा गेब्रेंनाय जोङो बेफोरखौनो बुजिनाय जायो दा बैफोरो माबोरै गेब्रेंदों होननानै बुङोब्ला जे आथिखालाव ओ जेनाखि उ सुबुंफोरनि मुवा बेसाद नांगौआ बांनायनि जाउनाव ओ जे जोंनाहाय गोबां दारिमिनफोरानो फसंजाबाय बै दारिमिनफोराव बायदि मुवा बेसादफोरखौ दिहुननाय जायो आरो बैफोर दिहुनथायाव ओ जेनाखि बैफोर ओ बैफोरखौ जेनाखि सक्ति ओ बैफोरखौ जेनेबा सालायनो थाखाय माखासे सक्तिनि गोनांथि जायो दा बैफोरखौ सालायनो थाखाय पेट्रल डिजेल बा बायदि खनियारि गोहो बेखौ बाहायनानैसो जे दारिमिनखौ सालायनाय जायो आरो बैनिफ्राय गनाय जे उखुन्दै बैफोर उखुन्दैया जोंनि आबहावानि थाखाय जोबोद खहा गोनां जायो आरो बै उखुन्दैफोरनि थाखायनो जे ओ जोंनि ओ आबहावायाव दा साल्फार डाइ अक्साइड आरो कार्बन डाइ अक्साइड ओ बैफोरबायदिनि बिबाङा बांबोगासिनो दङ ओ जाय सालफार डाइ अक्साइड आरो ओ सालफार डाइ अक्साइडआनो जाहैबाय एसिड अखा हाहोयो आरो बेजों लोगोसेनो ओ जेनाखि जोंना कार्बनडाइ अक्साइड आरो कार्बन मन अक्साइद बेफोरो जाहैबाय ओ जोंनि आबहावाया बुहुम बिखुं दुंग्लोबनाय ओ बेयाव हेफाजाब होयो ओ दा आथिखालावहाय बैफोर थासारिनि थाखायनो जे ओ जोंनावहाय गरमनि बिबाङा ओ बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ ओ आरो बेजों लोगोसेनो मानसि फोरनि बे ओ ससे लामा दावबायनायावनो जे मानसिफोरा आथिखालाव थाबायनानै थांलिया बा साइकेल सालायलिया ओ आथिखालावहाय गासैबो गारि मथर बाइक ओ स्कुटि बेफोरबायदि जेनाखि पेट्रल डिजेल बेफोरजों खारनाय गारिफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बैफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोरा जोंनि बारहावायाव औ थोंजोङै गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ दा बैफोरबायदि ओ बेफोरबायदि ओ जेनाखि कार्बडाइ अक्साइड बा कार्बनमनक्साइड आरो साल्फारडाइ अक्साइडफोरा ओ बांबोनायनि जाउनावनो जेनाखि जोंनि आबहावायाव औ अक्सिजेननि बिबाङा खमायनायाव आरो ओ गोबां जे जेंनाफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ ओ आरो बेजों लोगोसेनो जोंहाय आथिखालावहाय जे सुबुं माहारिफोरा बांनायजों लोगोसे सुबुं माहारिफोरा ओ जे थाग्रा खुलिनि ख ओ खम जानायनि जाहोनाव बायदि हाग्रा ओ हाग्रानि दंफां बायदिफोरखौ दानफायनानै बेयावहाय न' लुनानै थाहैयो ओ आरो बेजों लोगोसेनो आरोबाव गावसोरनि गोनां जानाय मुवा जेरै मुवा बेसाद जेरै सियार टेबोल बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ दंफांनिफ्राय बानायो आरो जोङो बेबायदिनो सुबुं माहारिया दंफांफोरखौ दानफायगासिनो आरो हाग्राखौ फोजोबस्रांगासिनो दङ जायनि जाहोनाव ओ बैफोर बिफां लाइफांफोर जाय जोंनो अक्सिजेन होयो दा बैफोरनो बिबाङा खमायलांनायनि जावनावहाय जोंनि बारहावाया आबहावाया अक्सिजेननि बिबाङा खमायलांगासिनो आरो कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बांगासिनो दङ मानो होननानै बुङोब्ला जों लाइफाङासो जे बारमन्दलाव थानाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ बोनानै लानानै जोंनो अक्सिजेनखौ फिन होफिनो नाथाय जोङो बै बिफांखौनो साना हसिया जोङो दानफायगासिनो दङ दा बेनि जाहोनावनो जोंनि ओ जेनाखि बिफां लाइफां जोबलांनायनि जावनाव ओ बैफोर गाज्रि गेसफोरा आ बांबोनायनि जाहोनाव आबहावाया समानथि गैला बा बारहावाया गाज्रि जालांनो हमबाय आ बेजों लोगोसेनो जोंहाय जोंनि जिउआव सानफ्रामबोनि बाहायनाया आ जेरैहाय ओ जोङो बबेबा हाथार बाजाराव माबा मोनसे बायनो थाङोब्लानो जोङो बै मुवा बेसादफोरखौ लाबोनो थाखाय जोङो प्लास्टिक बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे दा जेनाखि जोङो दैनि बथल बेबो प्लास्टिक थिंनि जायो दा बेखौ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय मानसिफोरनि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय बेखौ जेनाखि जोङो गोबां सुबुंफोरखौनो दासिमबो सोलोंथाइनि ओ रोंगौथि बा समाजारि बा सिभिक सेन्स गैयैनि जाहोनाव मानसिफोरा बैफोर प्लास्टिकफोरखौ जेराव मोनो बेयावनो गारनाय नुनो मोनो बबेबा दैयाव बा बबेबा हायाव थोंजोङै गारनायखौ नुनो मोनो बेखौ डास्टबिनफोराव गारनाय बा बबेबा मोनसे। थुबुर खालामग्रा जायगायाव जोङो गारनायखौ नुनो मोना दा बैफोरनि जाहोनावनो ओ दा बैफोर प्लास्टिकफोरा सेवनो रोङैनि जाउनाव। बेफोरो हाजों गोरोबनानै थाना बा दैफोराव थाना दै आरो हा मोननैखौबो गुबुंले खालामो आरो बेजों लोगोसेनो। बेबायदिनो आबाद मावनायाव रासायनारि हासार बाहायनाय बेफोरबायदि ए जाउनावनो जोंनि आबहावाया बा हाफोरा गाज्रि जालांनो हमदों। दा बैफोरखौ होबथानो थाखाय जोंनाव जेनाखि सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ जोंनो उन्दैनिफ्रायनो जे आबहावानि फराफारि बेखौ सोसननानै होनाया जोबोर गोनां मानो होननानै बुङोब्ला ाइनि गेजेरजोंनो जोङो गासैबो बिथिंखौनो जोङो फोसाबनो हानाय जायो। थ' बेबायदिनो आरो नोंथां दा बे समाव ओमफ्राय जोंना आखाइयाव समाबो गैलिया बा जानानै फैबाय दा जोङो जोंनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दोनथ'सै दे।